औ नोंथां
औ खोनादोंना?
औ नोंथां खोनादों दे
औ नोंथाङा फ्रि दङना?
औ नोंथां दं दे
औ नोंथां नोंथांखौ कल हरनाय जाहोना जाबाय जे नोंथांजों आङो फंनैसो आयदानि सायाव सावरायनोदोंमोन सावरायजागोन ना नोंथां
औ नोंथां सावरायजागोन दे
औ आयदायानो जाहैबाय जे जोंना बिगियाननि आयदब खायदाजों आथिखालाव बायदिसिना गुबुन गुबुन जोङो बिनिफ्राय राहाबो मोनो खहाबो मोनो नङा होमबा गोदोनि समनिखौ माने गोदोनि समनिफ्राय लानानै माने लासै लासै माबोरै बिगियाननि आदब खायदाजों जोङो जे जेथिंबो माने माने सुबिदा मोनदों एबा मावनो हादों लोगोसे जोङो बेफोर मावनायनिफ्रायबो मालाबा माने खहा जादों बिनि बागै नोंथाङा दे गुवारै फोरमायनो हागोन नामा?
औ नोंथां
उम
नोंथाङा जि बुंदों बे सैथो जोंना गोदोथ' बेफोरबायदि बिगियाननि आदब खायदा गैयामोन नालाय बेनिखायनो जोङो ज खादा सिदा मावनानै जानाय हुदै दंमोन आरो जेरै गोदो जोंना बायदिसिना बिथिंफोरावबो जौगानाय नङामोन जेरैबायदि हान्था मेला आरो अबेयावबा थांनो गोनांब्ला जोंना बायदिसिना जेरै दा आथिखाल समाव ओंखारनाय गारि बायदिफोर गैयामोन आरो मो सौगारि बायदिफोरखौसो नङाब्ला जोंङो थाबायनानै नङाब्ला साइकेलफोरजोंसो जेसेखि गोजान जाया मानो बेव बाय जोंङो दावबायनायखौ नुनो मोन खोनानो मोनबोदों आरो नाथाय जोंङो ओ दानि समाव नायनो थाङोब्ला जोंहा बिगियाननि जौगानायजों फारसेथिं नायोब्ला सुबिदाबो जादों आरो फार्सेखि नायोब्ला जोंना मा बुङो बेखौ उसुबिदा नङाब्ला खहाबो जानायखौ नुदों आरो। बेबायदिनो जोंङो सुबि मा होननो थाङोब्ला जेरै जोंहा गोदो गोजान लामा थांनो थाखाय हान्थिनो थाखाय गारि बायदिसिना गैयामोन जायनि जाहोनाव जोंङो गोजान जायगायाव थांनोब्ला जोंहा समा एसे गोबाव नांगौमोन आरो। नाथाय जोंङो दानि समाव नायनो थाङोब्ला जोंहा बिगियान जौगानायजों जेरै गारि मथर आरो अख्रां दावबायनाय जेरै एर'प्लेन रेलगारि बायदिसिना ओंखारनायजों जोंङो ओ गोबां गोजान गोजान हादोरफोरावबो दावबायनो हानाय जाबाय आरो। आरो जोंहा बेजोंनो गोबां सोलोंथाइ लानोबो हायो। आरो गोदोनि सोलोंथाइखौ जोङो नायनो थाङोब्ला एसे दानिख्रुइ एसे लोरबांमोन आरो जेरै जोंहा गोदो आइजोफोर खौबो समानै सोलोंथाइ होनाय जायामोन।
औ
सोलोंथाइ जायामोन जायनि जाउनाव जोंङो एसे जौगानायफोराव गोगलैनाय गोग्लैना थानायखौ नुयोमोन आरो। नाथाय जोंङो दानि समाव नायनो थाङोब्ला बिगियाननि जौगानायजों जोंहा आइजोफोरखौबो समान समानै सोलोंथाइ होनाय जाबाय जायनि जाउनाव जोंङो गोबां जौगानायखौ नुयो नुदों आरो बेबायदिनो जोंना बिगियाननि जौगानायजों बुङोब्ला जेरै मबाइल फन बायदिफोरखौबो ओंखारनायजों जोंहा गोबां मुलाम्फाबो जादों। आरो जोंहा फारसेथिं नायनो थाङोब्ला खहाबो जादों आरो। जेरै जोंङो मुलाम्फाखौ नायोब्ला जेरै आबाद फोथारफोराव आथिखालनि सुबुंफोरखौ जोंहा आबादाव मा मा मुलिफोर बाहायनांगौ हासारफोर हाफोर हा फोरा मोजां नंगोन ना नङा बेफोरखौ जोंङो ओ बिब्दि मबाइलनि जोहैनो जोंङो मावनायखौ नुदों आरो। आरो जोंङो सोलोंथाइ लोंथायाइ बिथिङावबो बिब्दिनो जोंङो मबाइल फन नि गेजेरजोंबो गोबां जायगाफोराव थाङालासिनो बा बिजाबनि अन फ्रायबो जोंहा मबाइलफोरननि गेजेरजोंनो गोबां सोलोंथाइ लानायखौबो नुबोदों आरो दानि दानि समाव आरो जोंङो खहा होननानै बुंनो थाङोब्ला जेरै मबाइल फनखौ जोंङो बांद्राय बाहायोब्ला बिब्दिनो जोंहा बायदिसिना बेरामफोर जेरै मेगन गाज्रि जानाय खर' सानाय बायदिसिना बेरामफोराव गोग्लैनानै थानायखौबो नुदों। आरो जोंहा दानि समाव नायनो थाङोब्लाथ' उन्दै गथ'फोरखौ बांसिन बिब्दि मबाइल बाहायनायखौ नुदों जायनि जाउनाव जोंहा बिजाब फरायनाय हुदानिफ्राय जोंङो एसे जानगार जानायखौबो नुदों आरो। बेनि अनगायैबो जोंङो नायनो थाङोब्ला बिगियाननि जौगानायजों जेरै दारिमिनफोर खुलिदों। बेफोरनि जाउनाव जोंना दारिमिननिफ्राय ओंखारनाय गुबुंले बारहावाफोरा जोंनि बारहावाफोरखौ गुबुंले खालामदों जायनि जाउनाव गोबां बेराम फोर जेरै केन्सार नङाब्ला जोंना ओ जेरै लोमजाना बायदिफोर जब्रा जानायखौ जोङो नुनो मोनगासिनो दं आरो। ओ बेनिखायनो जों नायनो थाङोब्ला फारसेखिं मोजां जादों आरो फारसेखिं गाज्रिबो जादों होननानै बुंनो हायो आरो नोंथां।
अ औ।
बिब्दिनो जोङो ओ जेरै सोलोंथाइनि फारसे नायनो थाङोब्ला गोदो जोंना सोलोंथाइ लानो थाखायबो ओ गोबां गोजान गोजान जायगाफोराव थांनांगौ जायोमोन। आरो बिजाबफोर बायनो थाखायबो जोंना एसेबां सुबिदा थानाय जायामोन आरो। नाथाय जोङो दानि समाव नुनो मोनदों जे ओ गोबां फरायसालि बा गोजौ सालि सोलोंसालि खौ जोङो जायगाफोरावनो गायसंना होनाय जायनि थाखाय जोङो गासिबो सोलोंथाइ लानायाव सुबिदा मोनबोदों। आरो लोगोसे जोंना फरायसालिफोरावनो बिजाबफोरखौबो रानना होनायखौ नुदों आरो जाहाथे फरायसाफोरा जोंना मोजाङै सोलोंथाइ लानो हानाय बायदि।
उम।
औ नोंथाङा खोनादों ना?
औ।
नोंथाङा खोनादोंना?
औ नोंथां खोनादों दे।
औ बिदिब्ला थाङाबो ओ बिनि बागै एसे फोरमायनो हागोन नामा?
औ नोंथां। ओ नोंथाङा जाखिनि बुंदों बेखिनिया सैथो जे आथिखालाव बिगियाननि जौगानायजों जोङो बायदिसिना गुबुन गुबुनजों जोङो जोबोद जौगानायखौ नुनो मोनदों सुबिदाखौबो जानाय नुनो मोनदों। गोदोनि गोदोनि साय लानानै, नङा होमबा? दा बिनि गेजेरजोंनो जोंहा मोनफा मोननै खहा जायो आरो। दा बिगियाननि जौगानायाव दा हमनि बेलायावनो बुंनो थाब्ला गिबियावनो दा बिगियाननि जौगानायाव जोंना गुबुन गुबुन जेरै नोंथाङा फोरमायनाय रखम जेरै ओ ओम उम गारि मथरनि गुबुंले हावा बायदिना गुबुन गुबुन एबा उम बायदिसिना गोदान गोदान माने बिदानै दंहनायनि थाखायनो दो बायदिसिना गुबुन गुबुन कम्पानि बायदिसिना फेक्ट'रि बायदिसिनानिफ्राय धुङा बायदिसिना अंखारनिफ्राय जोंना गुबुंले बारहावाया गाज्रि जानायखौ नुनो मोनदों आरो। लोगोसेनो आ गुबुन गुबुन जायगानो जायगायाव जोबोद माने मोजां मोजाङै हाइजेन मेन्टेन खालामो। नाथाय बायदिसिना जागाफोरावबो माने बेफोरबायदि माने मोजाङै हायजेन मन्टेन खामा आरो। बिदिनो दा बिगियाननि जौगानायाव ओ बुंनो थाङोब्ला दा ओ आथिखालाव जेरैबायदिहाय मावनाय दांनायनि बेलायावनो बुंनो थाङोब्ला गोदोनि समावथ' जोंना मावनाय दांनायाव बिगियाननि जौगानायबा बेफोरबायदि जेबो गैयामोन। आथिखालाव बिगियाननि जौगानायाव जोङो जेरै माइ गायनाय मेचिन एबा हालेवनाय टेष्ट टर बायदिसिना गुबुन गुबुन ओ बायदि लोगोसे टेक्टर जेरै आलिनि बायदिसिनाखौ दानखालांनाय बेफोरबायदि लोगोसे आरो मारा नानाय माने माइ फोनायनिफ्राय गानाय गायनायसिम गायनानै हानायसिम हानानै न'सिम माइ लाबोनायसिम माने बिगियाननि जौगानायजों माने गुबुन गुबुन मेसिनारि बायदिसिना आथिखालाव ओंखारनानै बेफोरखौ बाहायलाबायनायखौ नुनो मोनो आरो। मावनाय दांनाय ब बेलायावबो दै बा बायदिसिना सारनाय एबा